आरो ना नोंथां। हेल' औ गोजोन फुं गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम
औ दे गोजोननाय था गोजोनथों उ
आङो नोंथांजोंहाय आइजो माहारिनि बा हिन्जाव माहारिनि बा बिमा माहारिनि हाबा हुखानिस सायावहाय आं सावरायनो सानदों बेनिफ्राय नोंथांनि बादिब्ला सासे आइजो बा बिमा माहारिया माबादि जानांगौ?
औ औ आइजो माहारिनि बागै आं सुंद'यै बाबो बुंगोन औ आइजो माहारिनि बागै बुङोबा आथिखाल मुगायाव माने गंसे न'खराव जेनेबा हाबा जानायनि उनाव माने गंसे न'खरखौ सालायनोबो आइजोनो माने सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। बेखायनो आजि आथिखाल मुगायाव माने। हाबा हुखायावनो जा। बा हुआफोरनि खामानियावनो जा माने। जो माहारिया गोबां माने। हेफाजाब। होनांगौ जायो आरो औ बे औ। बे होनांगौ जायो थिग बेबायदिनो माने आइजो माहारिया गोबां माने। हाबा हुखा। खामानि खामानि माने मावनांगौ जायो आरो रो न'खरनि उम।
ओरैनो। ओरैनो नोंथांनि नोजोरावहाय आइजो माहारिया न'खर गंसेखौ माबादि सालायलांनांगौ। नोंथांनि मोनदांथि जों फोरमायबानो जाबाय औ औ।
आंनि बाजदब्लाथ' नख न'खराव जेनेबा गंसे न'खरखौ सालायनो गाहायनि गाहाय माबाया मेन गाहायानो जाबाय हिनजाव माहारि। बा बिमा माहारि ओ औ बुं। से न'खरखौ जुदि बिमा माहारिया सालायनांगौब्ला। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ फ्राय माने जोथोन लानांगौ जायो। ओ गावनिय असे हौवाखौनो जा बा
औ।
फंबाय बिदाफोरखौनो जा माने हिनजाव माहारिया जोथोन लानांगौ जायो। बा नखर सामलाय नायाव‌ जेरै रां रुफानिफ्राय खायसे माने बायदिसिनाखौ दाउ अमा फिनायनिफ्राय ने बेफोरखौ। नाय नांगौ जायो आरो।
औ औ जोंना नखर होननानै बुंब्ला नखरा जोंना मोननै मोननै जायो नङा होमबा? सोरनिबा नखरा गेदेर नखर सोरनियाबा फिसा माने हाजेेन आरो वाइफ बिसि फिसाय सानै ओमफ्राय गथ गथायाइ दानिया गिदिर गिदिर न खरावहाय थायो ओ बिहाव बिखुनजो फंबाय बिनानाव बेबायदिनो अम बेवाइ बिबै-बिबौ गासैखौबो लानानै गेदेर नखर जायो।
औ गेदेर नखर
औ जायखौहाय जइन फेमिलि होननानै बुंनाय नङा होमबा दा जइन फेमिलियावहाय जोंहा मा मोनसे जायो सासे आइजोआ मा खालामनो गोनां जायो गासैजोंबो गोरोबनानै थानो गोनां जायो सासे गासैजोंबो गोरोबनानै थानो गोनां जायो। सोरहा मा आंखाल जादों सोरहा मा जायाखै सोरबा बेराम आजाराव गोलैदों नामा बैफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जोंहा नायनो गोनां जायो बिसोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थानाय बेफोर गासैखौबो मे नै मा? बिफाव लानो गोनां जायो आरो लिडार सिशिफ बायदियै खामानि मावनो गोनां जायो। जोंना आथिखाल मुगायावहाय बांसिनानो फिसा नखरसो नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय। फिसा नखरावहायबा एसे औ दे बुं नोंथाङा बुंलाय
औ बांसिनानो माने आथिखालाव माने जुदा जानाय होना ओमफ्राय माने औ हाबा जानायनि उनाव माने बिमा बिफा जों जमा थायालासिनो ओ जुदा जानाय बेखौ नुनो मोनो आरो माने फ्राय बेफोरबायदिनो सोलिबाय दं आरो दा
औ औ आथिखाल मुगायावहाय बेफोरबायदिबाथाय माने एसे खामानि बा खस्थ' माबाफोरा एसे खम जायो खिन्थु अननायखौ मोनलायलाया बा गावजों गाव बुजिलाया बेबायदि जायो आरो जुदि जोङो जयइन्ट फेमिलियाव थायोब्ला सोरबा सासेया माबा मोनसे जादों होनबाना सासेनियावहाय मदद लानो हायो। खिन्थु जोङो न'खरखौ जुदि सिफायोब्ला गुबुन गुबुन जायोब्ला माने बैफोर मा होनो मदद खालामनाय बा थांलाय फैलाय बेफोर एसेबाबो खम जायो आरो बेराम आजार लोमजानाय साजानाय बेफोराव जोथोन लालायनाय अनलायनाया माने खम जालांनो हमो आरो लासै लासै
औ औ जायो
ओमफ्राय आरो मा जालाङो बिमा बिफा मेन गारजेनफोरा जुदि गोमालाङोब्ला गोमालाङोब्ला बे बिदा बिफं बिब बिनानावनि गेजेरावहाय सोमोन्दोआ गैया जालाङो गैया जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो खिन्थु जोङो गंसे न'खरावनो ग्रोम ग्रोम जुदि समायनायै जोङो जुदि जिउ खुङो थालायलायो अनज्लायनानै होनब्लाना ज जोंनि सुखु दुखु अनाय मोजां मोननाय बे गाैखौबो जोङ मोदांनो हायो आरो गावनि मेगन नुनो हायो
दा
औ
औ नोंथां निआव फंसे सोंनोसै आङो माने दा आथिखाल मुगायावथ माने हौवयानो जा बा हिनजावानो जा गोबाङानो माने साक्रि सा मावनायबो दङ नङा होमबा दा बै हौवायाबो साख्रि मावो हिनजावाबो साख्रिबो मावो बेफोरबायदि न'खराव माने गथायखो जोथोन लानायाव एस एसे प्रब्लेम जायोना? जाया बेनि बागै माने एसे सोंनो, सोंनो होनासो
अ अ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां जुदि, बिमायाबो बिफायाबो जुदि साख्रि बाख्रि मावोब्ला जोंहा गोबां प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो गथ' गथायाबो जोंना खस्थ' मोनो न'खरनि सोद्रोमाफ्राबो खस्थ' मोनो, जोङो सासे गथ' उन्दैनिफ्रायनो दुइ बोसोर तिन बोसोरल' नङा पास बोसोर बा सय बोसोर, सोर सिमहालागै माने हमनानै ला, क्लास सिक्स सिक्स सेभेन सिमा लागे, बिमा बिफाजोंनो थाफा, सासे गथ गथ'खौ जुदि जोङो मोजां खालामनोब्ला लाफाथारनांगौ आरो मा बेबायदि, जुदि बिमा बिफानि अननाय अननायखौ जुदि मिन्थि रोङाबा गथ'फ्रा अख्रा जायो सानस्लाबनो हायै गोबां रोखोमनि बायदि बायदि गोसोआवहाय बेरखाङो, सोबा दा बेबायदियावनो आंखौ मामिया अना आंखौ आइआ अना आंखौ बाबाया अना माने इसे इसेबानो रागा जोंनाय, मानो बेबायदि जायो आरो मानोना बिसोरखौ बिसोर उन्दैनिफ्रायनो मोना जायो आथिखालावहाय बेबायदि साख्रि मावनाय न'खर गोबां हस्टेल हस्टेलाव दोनो माने, जै गथ'फ्रा एसे दुइ तिन बोसोरनिफ्राय तिन बा साराय तिननिफ्रायनो दानिया थाखोआव सोयो नङा होमबा स्कुलावहाय फरायसालियाव थिस'नो बैयाव माने डाइरेक्ट डाइरेक्ट, हस्टेलाव दोननानै फैयो बेयावहाय मा जायो गुबुननि फिसाखौहाय जोथोन लागिरिफ्राबो बांद्राय एसे नायनो हाया जायो। ओनबाना गद गथ'फ्रा मा जायो हारसिं हारसिंनो गोदाव सोराव जायो। अननायखौ मोनथिरोङै जायो बेनिफ्राय, बिमा बिफाफ्रा जेब्ला सुटियाव फैयो होनब्लाना गथ'फ्रा आब्रा जायो रागा जोंला बायनाय बेफोरबायदि जायो आरो बेनिफ्राय बिबै बिबौ फोरा जुदि न'राव लाखिनो हायोब्ला खोब लाखिथारगोनबाबो बिसोरो बोसोरनै बोसोरथामफोरखौ लाखिगोन बिसोरबो बां बांद्राय एसे गोबावखौ लाखिनो हाया जायो आरो मानोना बिसोरो खारनाय बारनाय थाबायनाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाबोयो नालाय, हमथानो हायै जायो बाम बादा खालामनो हायि बायदि जायो आरो फारसेथिंजाय बिबै बिबौजोंथ' गथ'फोरार फिसौफोरा बहुद आब्रा जायो। गोबाङानो माने आब्रा जायो जानायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाउनावहाय जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो हाया बा गथ'खौहाय थार लामाजों जोङो लांनो हाया जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
आथिखालाव बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो गोबां गाज्रि मुवा लानायखौ जोङो नुनो मोनो।
उम
बिमा बिफाया खाथियाव थाला साख्रि मावनाय बाख्रि मावनायावहाय बेस्थ' खामानियाव बेस्थ' बेबायदि जानाय जाउनाव गथ'आ हारसिं हारसिं थायो हस्टेलफ्राव थायो गाज्रि लोगो मोनबाय। बेयावनो गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ थारैनो सैथो।
दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय बो बोरै सोलिदों बे बेखौ एसे फोरमायना होलाय?
औ दाथ' आथिखाल मुगायाव माने फ्रायलि बुंनो थाङोबाथ' गोबांनि न'खरानो मोजां गोबा गोबा गोबांनि नख सोरनिबा नखरावबो गाज्रि गोहोमा खोख्लैदों।
औ औ औ
सोरनिबा न'खराव मोजाङैबो संसार जानायखौ नुबोदों। दा बे बि थिंआवथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां दं।
औ गोबां दङ' ना? औ
ओ
नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय जेनेबा नों बेफोरबायदि गथफोरनि सोलोंथाइ होनाय बा गथ'फोरनि जानगाराव बिमा बिफा था थाजानायनि गोजानाव थानाय थानांगौ थानायावहायबा माबाफोर नोंथाङा गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ नुयो नामा नोंथांनिथिंजायनिफ्राय एसे फोरमायलाय?
औ दा जोंनिफ्रायबो बे नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो माने उन्दैनिफ्रायनो दोनो गथ'खौ हसटेलाव औ बे जेब्ला फरायोब्ला थाखोआव जागायजेननिफ्रायनो हस्टेलाव दोनबाय दोनना दोसे दोनदोला फाइ मेट्रिकबो फास जालांबाय। दाय गथ'फोर फ्रा मा जाहैयो बै जौ जुवा जों गफबहैनाय जाहैयो आरो माने गाज्रि लामाखौ लायो। बै जायफोरनि बिमा बिफाया साख्रि मावो बेफोरबाय बिनि गथ'फोर फोरा माने फैसाफोरखौ माने हालासा सेफायो नालाय माने हाला साबो खरस सा खालामो खायसे गथ'फोरा औ माने बेफोरबायदि गथ'फोरखौनो गाज ज्रि जानाय नुदों आरो।
औ औ औ माने बिसोरो बिमा बिफानि दुखु खस थ माब्रै खामायदों माब्रै जादों माब्रै लोंदों बे खौथ गावसोरनि मेगनजों नुला नालाय बिमा बिफायाबो इथिंजाय फारसेथिं साख्रि दंङ साख्रि थानाय हिसाबै बिबानो हरो बिबानो हरो बिथिंजाय फिसाज्लाया मायाव बाहाय मायाव बाहायाखै बिसोरो नायनो थाखायबो बिसोरहा सम गैया बे बायदि जायो आरो। आरो न'खरनि खोथाफोरखौबो मानियै जायो गथ'फ्रा जायनि जाउनावहाय गाज्रि लामायावहाय आगान सुरलांनो खाबु मोनो आरो
औ औ
दे होमबा नोंथां। जोंना समाबो जाबायना बेखिनियावनो दोन थ नोसै।
दे नोंथां गोजोन्थों।